औ।
औ नोंथां मा खालामगासिनो?
नै नोंथां आं ओरैनो दङ नोंथां दायो।
औ औ हबा नोंथां एसे माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनि नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां सावराय जायो।
औ होमबा जोङो आबाद मावनायनि सायाव एस सावरायसै नामा नोंथां?
औ सावरायजायो नोंथां।
औ औ जोंहा जेरै आबाद गाहाय हारि होननानै जेरै जों बुंनो हायो जों बर' हारिखौ बेनिखायनो जो आबादनि सा सायाव एसे मोजाङै सावरायलायनो हा -हायो आरोना नोंथां?
औ हायो नोंथां हायो हायो।
औ जेनबा आङो एसे फोरमायग्रोनानै होनोसै। जोंना आबाद आबाद होनोबाथ' जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनायखौ नुयो जोङो बोथोर लानानै बोथोर जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो गाहायै बांसिन माइखौनो गायो बयबो मानोना जोङो जोंनि गाहाय आदार होनोब्ला जोङो ओंखामखौनो जानानै थायो नालाय जोंना ओंखामानो गाहाय आदार बेनिखायनो जोङो माने बोसोरसेनि थाखाय गथायनानै दोननो थाखाय जोङो बे माइखौ जोङो दैज्लां बोथोराव गायो नङा होमबा नोंथां? औ बेबायदिनो गायो जोङो माबायदि माइखौ गायो होननानै बुङोब्ला जोंनोथ' माइ गायनो थाखाय जोंनो जोलै एबा जोंनो खोथिया फोनो जोलैनि गोनांथि जायो।
औ।
बैफोर जोलैखो जोङो माने सिगां गायनाय बा सिगां बोसोराव गायनाय माइखौनो जोङो मोजां बेगरखौ नायनानै जोङो जोलैनि थाखाय थिनानै दोननाय बेबो जोंनि माने गोदोनिफ्रायनो बे खान्थि होननानै बुंनांगोन आरो बेखौ दोननायनिबो माखासे आदब दं। जोङो जानला मानला बेखौ दोना जेरै जोङो औवानि ख' हेबनानै बेयाव जिगाब होना नै जों बेयाव ओमफ्राय माइ माइखौ सोनानै जोङो मोजां खाथेनानै दोननानै होयो। जायखौ माइज्लिख' होननानै जोङो मिथिना मोनो। बेबायदिनो दोननानै जेब्ला दैज्लांनि समाजाव फैयो बा बैसागो बोथोर बोथोरा जेब्ला जोबनानै थाङो अब्लानो जोङो बे खोथिया फोनायनि थाखाय लाहार फाहारखौ खालामो। बै माइ जोलैखौ जोङो दिहुननानै, बबेबा बस्थाफोरावबा जेखि जाया बबेयावबा, सोनानै जोङो, मा खालामो फुख्रिफोराव जोङो सोमनानै दोनो आरो जों फुख्रि गैयाब्ला, जोङो ओ बेबायदिनो गिदिर बा बबेबा दै होनानै, बबेबा जायगाफोराव जोङो सोमनो हायो आरो बेबायदि सोमनानै, साननै सानथाम सोमनायनि उनाव बेखौ बोखांनानै दोनो बोखांनानै, जोङो खोबनानै ओ जिफोरजों दोननानै होयो आरो जाहाथे एसे दुंब्रुद जायोबा, थाबनो गाजा हरो नालाय बेनि थाखाय बेबायदि खालामो आरो ओमफ्राय उनाव जोङो गाजाया आगोलाव हरोब्ला, दुब्लि फोथारखौ जोङो मोजां हाब्रु, खालामना लाना हालेएवनानै बेखौ, बैयावनो जोङो बे खोथियाखौ बा माइ बेगर बे गाजा हरनायखौ जोङो फोहोयो आरो फोनानै, उनावहाय जेब्ला देरो बा दानसे खावसेनि उनाव बियो, दिरो अब्लानिया बेखौ जोङो फुफिननानै, दुब्लि फोथाराव हालि मोजां एवनानै हाब्रु खालामनानै जोंङो बेयाव गायनानै होयो बेबायदिनो उनाव जेब्ला, गायनानै जोंङो जोथोन लानानै माइ फिथाइ थायनो सम जायो थायो। उनावहाय रायो बेबायदि मोनो मोननायनि उनाव जोंङो बेखौ खनसेबाव, ओ हानानै जों न'सिम लाबोनांगौ जायो बेनि उनावसो जोंङो बेख खौ मारा हानानै मारा होनानै ओमफाय ओ साफा खालामनानै, ओमफ्राय ओ‌ सान्दुंफोराव जोंङो मोजां फोरानना लानानै, बोसोरसेनि माने जानायनि थाखाय जों जेसेबां नांगौ। बेखौ जोंङो बाख्रियाव सोनानै लायो आरो सुनानै ओमफ्राय जों माखासे, नांङै आग्लायनायफोरखौ जोंङो हाथाय बाजाराव फाननानै जोंनि खरसा, बायदिसिना ओ नांगौ जानाय खरसाफोरखौ जोंङो दिहुननानै लायो बा रां दिहुनो आरो जों फाननानै बेबायदिनो जों माइ आबादखौ मावो, दा बिनि उनाव दैज्लां बोथोराव जोंङो बिदिनो माखासे आबादफोरबो मावबावो, जेरै मैगं थाइगंनि जेरै थारुनजों गायो। बा खुमब्रा जोगोनार, लाव खांख्रिंखला सबाय बिमा, बेबायदिनो मैथा बैफोर मैगंफोरखौबो जोंङो गायनानै लायो। मानोना जों ओ बांसिन, ओ समाव जोंङो न'आवनो गायनानै बांसिन मैगं थाइगंफोरखौ जोंङो जानायखौ, जोंङो माने मोजां मोनो आरो न'निफ्रायनो मोननाय बुस्थुखौ जानो थाखाय, बेनि थाखायनो जोंङो बैफोर मैगं बायदिसिना मैगंफोरखौबो जोंङो। गायनानै लानानै जोंङो जायो बेबायदिनो, अ नोंथांङाबो एसे औ नोंथांङाबो एसे फोरमायनो, हागोन नामा? आबाद मावनायनि बागै नोंथांमोननिथिं माबायदि आबाद मावो आरो मा मा रोखोम आबादखौ माने बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो?
औ नोंथां हागोन हागोन हागोन आबाद होनोबाथ' जोंनिया माने गामि गामियाव थायो हिसाबै बा गामियारि हिसाबै जोंना, मेनलि आबादानो थायो नंङा होमबा,
नंगौ।
जिहेथु नोंथांङा बुंलाङो जेरै माइ आबाद आरो बेफोरबायदिनो, माइ आबादनि अनगा जेनेबा जोंना, माइथ' माइ थाखाबाय जोंना बोसोरफ्रोमबो माने माइखौथ' गायखायो सबबो, माने गामियारिनि सबनिबो न'खरावहाय माने सम फैयोबानो, बोथोर फैयोबानो माइ आबादा माने एसे एनैब्लाबो सारि बिगघा दइ बिघा फास बिगा सोरबा बिस बिघा सोरबा त्रिस बिगा सोरबा पन्सास बिघा माने बेफोरबायदिखौहाय माने सब गायखायो आरो।
औ।
माने सबनिबो न'खरा माइ बोथोरावहाय माने माइ गायनाय बोथोरावहाय माने बेखौ माने गायनायखौ गारखाया आरो माने सबबो बा सोरबाया माने न'निल' जानो आन्थाब्लाबो माने बे माइ आबादखौहाय खालामखायो आरो जोंना। गामियावनो। बेबायदिनो जोंना थाबावबाय ओरैजाय नोंथांङा जे बुंदों आरो माखासे मैगंनि खेथि।
औ।
बेबायदिनो जायहा बारिफ्रा एसे गुवार बिसोरो माने बारिफ्रावहाय माखासे मा होनो बेफोरखौहाय जोंनिया हाइजें
औ।
जेंफोरखौ एसे गायबाय। हाइजेंनिफ्राय ओरैजाय सोरबाया बारियावहाय ओ मा होनो गय आबादनि बा गय दंफांफोरनि सिंफ्रावनो सोरबाया मा खालामो हालदै हालदैया दंफांफोरखौहाय माने गायनानै दोनो हाइजें हालदै बेफोरखौहाय गायो आरो जोंना थाबायबाय बेबायदि दिनो ओ थारुन थारुन खेथिखौबो जों माने दैज्लां बोथोरावहाय जों गायनानै दोननानैहाय माने मा खालामो आरो मेसेंबाथाय जोंहा मोनजाहैसिगोन थारुनखौहाय।
औ।
थारुनफ्राबो माने गायनानै दोनोब्ला जोंना मोनजायोबो फाननोबो मोनो।
नोंगौ।
बा हाइजेंफ्राबो एसे मेरलायै गायोबा जों फाननोबो मोनो। नङा होमबा आरो मा खासे जेनेबा न'आव जानो थाखायथ' गोबां खेथि बानायनाय जायो। नोंथाङा जेरै बुंदों मैथा
औ।
आरो माखासे सोरबाया न'आवबो जानाय एसे एसे फाननाय आथिखालनि जुगाव माने सिगांनि समावथ' माने बेबायदिनो फाननाय थ' बारा गैयामोन बेफोरबायदि बाजारफ्राव लांनाय बा सोरबा फायखारिनो हरनाय बेफोरबायदिथ' माने गैयानो फ्रायमोन माने गोबां खममोन आरो गामि एरियायावहाय जोंनिया जिहेथु न'आव गायनो थाखाय जिखौ माने गायो बा खुमब्राफोरखौबो जेनेबा सोरनियाबा एसे मेरलायैनो थायो नङा होमबा?
औ।
बा सोरनियाबा एसे थायो दा मेरला थायनायफोरा मा खालामो बिदिनो सिगांनि समावहाय जोंना माने न'खरनि जिहेथु मानसि बा जाथि बंस' जानाय
नोंगौ।
बा बेफोरबायदिनो माने हरलाय लायो आरो माने।
औ औ।
उमुगनाव माने जेनेबा जाथि बंसनावहायबो माखासे मैगंफोर थायो। नङा होमबा? बा सोरनावहाय बा माने एसे मैगंआ सोरनियाबा एसे बुरजाबा बा एसे मोजाङै जादोंब्ला बेबायदिनो माने हरलायलायनानैहाय रानलायलायनानै जानाय जायोमोन आरो
औ नंगौ नंगौ।
आथिखालावहाय माने नुनो मोनो जे जोंनियाबो माने जेनेब्ला मा होनो खुमब्राफ्रा माने मेरला थायोबा
औ।
बेवहाय जों फायखारिफोरनो फानहरो एसे एनै रां मोनो जों बेजोंनो माने माखासे बुस्थु बाजारनिफ्राय नांगौ मुवाफोरखौ जों लाबो लाबोयो। दैज्लां बोथोरावहाय बेबायदि सोलियो आरो जेनेबा नै सबाय बिमाफोर खौबो गायो सोरबाया गाया सोरबाया बिदिनो बाजारनिफ्राय बायसिगोन बा बिदिनो सोरबा बाजारनिफ्राय बायस्लायस्लाय उमुगनाव दङ होननानै माने बिदिनो सोरबाया एसे मेरला गायोबा माने बिदिनो एसे एनै फानलायलायनाय एफोरबायदि जायो आरो।
औ नंगौ।
आरो दा बेफोरबायदिनो आथिखालनि जुगाव थांनो नुनो मोनो जे माने सोरबा सोरबाया मा खालामो मैखुनफोरखौबो एसे एनै माने खेथि बानायो आरो
औ औ
जिहेथु मैगं मैखुनाबो माने माखासेया सोरबाया मा खालामो बेखौ ओ जे आ-आथिखालावहाय ओ माबायाव मोनोना बाजारावहाय मोनो मैखुननि बेगर बेफोरबायदिखौबो खालामबा आरो सोरबाया मा खालामो आथिखालनि जुगावथ' जिगाबनि मैगुन मैखुनखौ मोनजानाया एसे खमसै नङा होमबा माने मोननो थांलिया माने बिराद माने माबा जाहैबाय आरो बियो आरो जानो गोथाव जे
औ
माने सबबो जानो लुबैयो जिगाबनि मैुनखुन मैखुनखौहाय सोरबाया मा खालामो जिहेथु जोंना आथिखालावहाय माइ मारा होयोब्ला जोंना जिगाबफोर खौ न'आव लाबोला नङा होमबा
औ
जोङो मेचिनजोंनो मारा होनानै जोंना दुब्लियावनो गारबोनाय जायो।
नोंगौ
सोरबाया बेखौनो माने जमा खालामनानै लाबोनानै न'आवहाय मा खालामो बेफोरखौ ओ जमा खालामनानै सेवहोनानै जेब्ला मैखुना देरो बा मैखुना जोंना जाबोयो अब्ला बेखौबो जोंना बाजारफ्राव फाननायफोरखौ नुनो मोनो आरो सोरबा सोरबायाहाय। आरो मैखुननि दामाथ' माने बिराद दाम जायो मैखुना। ना केजि सयस'खालै माने द'जौ हाखालाय माने रां माने मोनो आरो जोंना केजि। किजि हिसाबावहाय
बै जिगाबाव रज'नायखो नामा नोंथां?
औ औ जिगाबनिया आरो जिहेतु जों बेगर गायनानै जे माने बे ओ मा खालामो मैखुनखौहाय माखासे मा होनो जिगाबखौ रुनानैहाय जे माने बानायो जे
औ
बेनिफ्राय साबसिन बै अर जिनेल जिगाबनि जिहेथु जिगाब मेन जिगाबनिफ्राय हारसिंनो ओंखारबोनाय मैखुना
औ
माने नै बेफोरो आरो बेयो आरो जानोसो जानोबो गोथावसिन नङा होमबा
नंगौ नंगौ।
माने बेदरनिफ्रायबो साबसिन आरो बेफोरो जानो थाखाय आथिखालाव माने बेफोरखौबो एसे एसे खालामलांनायखौ नुनो मोनदों आरो अब्ला होमबा जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां? औ अब्ला जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा ना?
जागोन दे नोंथां।
औ औ